औ खोनादों ना नोंथां? औ नोंथां आं फन खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो बैसागु फोरबोनि सायाव एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ सावरायजागोन नोंथां औ।
औ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ मा बायसा फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन दे होमबालाय आङो ओ जोंनि ओनसोला खुं फालिबोनाय बायदियै जोङो आं नुनानै मिथिनाय बायदि ओ माखासे खान्थिफोरखौ आं फोरमायलांनि। जोंहा ओ ओ बैसागु होनोब्ला जोङो ओ बर'फोरनि गुबै आरो गिबि फोरबो। जायखौ जोङो रंजा बाजायै थिनहरो। ओ बे बर'फोरा सिबो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो माने जेब्ला सिम जों बर'फ्रा रायजो जाबोदों ओ अब्ला सिमनिफ्र फ्रायनो औ बै समनिफ्रायनो जोङो बे फोरबोखौ फालिबोदों रंजाबोदों। ओ थिग बेबायदिनो जोङो ओ सम ओ मोसौ बैसागो आरो मानसि बैसागो बिदि भागो ओ बाहागो खालामनानै जोङो फालियो। सैत्र दाननि जोबथा दानाव जोङो मोसौ बैसागो एबा संक्रान्ति बेखौ जोङो फालियो। मानोना बियो ओ जोङो मोसौखौ बै सानखालिओ मान होना नै जोङो माने गोबां खामानिआव बाहायो जोङो बेखौ ओ मोसौखौ जोङो आबाद ओ माव आबाद दिखोनाय समावबो जोङो हालेवनाय बायदिसिना ओ गोदोनि समाव माने बायदिसिना ओ माल माथा रोगानायावबो जोङो ओ जायखौ मोसौ गारि होनो बेज जों बाहायबोदों बेनि थाखायनो जों। जों बेखौ मोसौखौ बै सानखालि मान होनानै जोङो फुङावनो बायदिसिना हालदै गोथां ओमफ्राय हांगार थाव गोथां गलायनानै जोङो औवा हासुंखौ सोरबाया गंथाम खाजाबनानै माने महर होनानै बा गंनैजों महर होनानै बेखौ फोरोननानै फोथा फोनी आरो मोसौ फोथा फोननानै उनावहाय बेबायदिनो बिबार आरो। मोसौखौ बिबार माला बायदिसिना गानहोनानै लाव फान्थाव लोगोसे लाफानानै ओमफ्राय बै सानखालि जोङो बे मोसौखौ लावथिजों बुवा बा होआ जोङो दघलटि ओ बिफां बा एमाव एमाव बिफां ओए एन्द-एन्दा बिफां। ओ बैफोर। ओ ओबसो नङा एनन्दामफां बिफां नङा। मोखोना बिफां बे बेफोरजों जोङो बुज्रावनानै। ओ दैमासिम लाना थांनानै जोङो थुखैहोयो। थुखैनायनि उनाव जोङो बेखौ मोसौखौ जों बै सानखालि दोनदाल होआ एबा दुरुंजों खाया। आं माने उदाङै हगारनानै होयो आरो। थिग बेबायदिनो ओ उनाव फैफिननानै जोङो मोना मोनाबिलियाव आरोबाव फिन जोङो गलियाव आलारि बाथि सावनानै जोङो बैनि दुरुं गोदान लानानै बे दुरुंखौ जोङो आलारि बाथि सावनानै उनावहाय जोङो बे दुरुं गोदानजों मोसौखौ खाफिनो। थिग बेबायदिनो ओ मोसौ बैसागोया जोंना ओ जोबनानै थ थाङो आरो। बिनि उनाव ओ बिनि उनाव जोंहा से बैसागोआव बैसाग दाननि से बा से बैसाग बैसागोआव जोंहा ओं मा औ मानसि बैसागो बियो फैबाय आरो। मानसि बैसागुआव जोङो ओ लुगैसो फस्रां लोबस्रां बायदिसिना खालामनानै जोङो ओ आरो माखासेफ्रा गोदोनि थैनानै थांनाय ओ आबै-आबौ आजै आजौमोनखौ गोसोखांनानै जोङो गोथैसि बाव बावो। फुङावनो ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो ओ गामिनि थानसालियाव जयैनो ओ गामिनि बयबो रायजोफोरा फैनानै थानसालियाव बोसोर गोदाननि ओ मुङाव जोङो जाहाथे बोसोर गोदाना मोजाङै मोजां थाङो ओ बेबायदि हास्थायनानै आरज गाबो गाबनानै जोङो जोबनाय समाव जोङो ओ गामिनि बैसो बै थानसालियावनो गामिनि बैसो गोदोर गिदिरफोरखौ जोङो खुलुमो खुलुमनानै बोर लायो ओमफ्राय जों ओ गिदिरफोरा आरो उन्दैफोरनो बोर होयो। बेबायदिनो जोंहा ओ से बैसागो एबा मानसे बैसागोआ जोबनानै थाङो। बेबायदिनो जोङो ओ आथिखालाव स्नि सान फालिनायखौ नुनो मोनो आरो बैसागोखौ फाय नोंथांमोननिथिं आ माबायदि फालिबोद दों बा दायो फालियो बेखौ एसे फोरमायनानै होदों दे।
औ नोंथां नोंथां ओ बैसागु होनबोलाथ' जोंनि बर'फोरनि बेयो मोनसे देरसिन फोरबो बेखौ गासैबो बर'-बर' हारियानो फालियो आरो बेखौ गासैबो ओनसोलावनो नुफ्रामनो मोनो आरो जों फालिनायखौ जोङो दा नों बुंलांखाबाय जे बैसागु होनब्ला जों मोननै रोखोमनि फालिनाय जायो जेरै मोनसे बैसागु आरो मोसौ बैसागु गिबि खेबावनो जोङो मोसौ बैस सागुखौ फालिग्रोनाय जायो आरो। जों मोसौ बैसागुखौ फालिग्रोनो ब्रा जोङो गिबिखेबावनो ओ जे फुंआव सि गानानै साखोन सिखोन जाखांनानै जोङो मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो गोबांथा रोखोमनि जेरै ओ मैगं थाइगं फिसा फिसा हाना लानाय जायो बेयाव जेरै फान्थाव लाव हालदै बिदि आरो हानानै लानाय जायो आरो फिसा फिसा आरो औवानि फिसा फिसा खाथि जिरनानै बेखौ जोङो माला माला सुयो आरो माला सुनानै जोङो मोसौनोबो गानहोयो आरो जों मोसौ गुलियावबो बेखौ खानानै दोनो आरो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ बे मोसौखौ लावथि जों बुयालासिनो जोङो दिग्लि लिथि पाट थाराय बेजों जोङो मोसौखौ बुयो आरो बु-बुनानै जोङो ओ फुख्रि एबा दैमायाव जोङो मोसौखौ थुखैनो लाङो आरो आरो बै दिनखालि जोङो मोस खौ उदाङै हेंगारना होनाय जायो आरो बेलेग दिनाथ' जोङो मोसौखौ ओ दोनदाल होयो बि दिनखालि नाथाय जोङो मो थौखौ उदां हेंगारना होनाय जायो आरो। आरो बेनि उनाव जों मोनायाव जेब्ला मोसौ सान मोसौ खानो सम जायो अब्ला मो थौखौ लाबोनानै ओ मोसौनो एसे थङा लागायना होनानै आरो बेनि जा दोनदाल बेखौ जों फागा होननाबो मि थियो आरो बेखौ जों मोसौनो बावो आरो औ नंगौ आरो बेनि बेनि औ नंगौ।
खालामनो नायगिर माने नोंथांमोनथि दंना गैया माने बै बि बै सानखालिबो माने ओमफ्राय से बैसागोआवबो जोंङो। बेै ओ लामानि। ओ ननि। ओ लांगोनायाव। हाबलांग्रानि लांगोनायाव। ओ माने जुजाइ जुजाइखौ अर सावनाय माने जोंनियावहा। बेबायदि खान्थि दंङ जुजाइखौ अर। सावनानै बा बेयाव ओ माबा मोखोना। बियो बिफां फांसे होफायो आरो बेखौ जुजायखौ सावनानै होयो। बेबायदि ओ खान्दिया नोंसिनियावबो दंमोन नामा?
जोंनि बे जोंनि ओनसोलाव बिदि जोंनि गामि ओनसोलाव बिदि नुनो मोना आरो बारा बिदिखामा। नै गुबुन गुबुन ओनसोलाव आं नुनो मो दों नाथाय जोंनि ओनसोलाव बिदि खामा आरो। बिदि फालिया बि अ औ। आरो जों बिदिनो बैसा जे मानसि बैसागु बेनि मोसौ बैसागुनि उन बेनि उनखालि जोंङो मानसि बैसागु फालियो। बेयाव जोंङो जाय एकस एकथा जोंङो गोखा गोखै खांथिंनानै ओ जायो आरो मैगं बिलाइ जेरै ओ हेेलांसि।
नोंगौ।
सि आरो थालिर फस्ला। बेखुंखा दिंखिया बायदि बायदि जोङो औ औ। बायदिसिना जोङो गोखा गोखै खांथिंनानै जायो आरो बेखौ खोनानो मोन जे जोङो गोदोनि आबै आबौआ बुङोमोन आरो बेफोरखौ जोङो खांथिंनानै जानो हायोबा जोंनि गासैनिबो बे देहानि गासैबो देहानि जोङो बेमार आजारनिफ्राय जोङो बारगनो मोनो होननानै मिथिना मोनदों आरो।
नोंगौ।
बेनि उनखालिनिफ्राय जोंङो जे मान ओ मोसानो जोंङो ज' जयै जोंङो गामिनि थानसालियाव आलारि बाथि लगायनानै जोंङो ओ आफा इसोरनाव बोर बियैयो आरो। जाहाथे जोंनि ओ बे बोसोरा मोजां मोजाङैनो थांथों होननानै। आरो जोङो गोदोरनाव लायो आरो गोदोरफोरा उन्दैफोरनो बोर साबस्रियो आरो। बेनि उनाव जोङो ज' ज' जोङो गामि बेलेक गुबुन गामि फारसे जोङो मोसानो ओंखारलाङो आरो।
औ नोंगौ औ माने ओ नोंसोन नों थांमोननि ओनसोलाव माने गावनि ओ गामिनि अनगायैबो माने खाथि खालानि गामिफोराव बेबायदि ओ मोज न' खर न'खर हाबना मोसानानै मागिनाय बेबायदि खान्थिया दा दङ आरो ना दा
औ दं नोंथां औ बिदि जोङो गामि गामि मोसायो बा जों मागि हैैयो आरो।
औ सानबेसेसिम जायो बेयो?
सातदिनसो जायो। औ नोंगौ बेनि जा जों मोस सानाय बा ओ ओ बा गामि गामि मोसाहैनाय बा मागिनायाव जा एसे एनै मोनो जा सोरहाबा एसे माइरं हरो सोरहाबा फैसा हरो बेखौ जोङो ओ लाबोनानै जयै जोङो बैसागुनि लास खालि जोङो जयै ओ खाना जानाय जायो आरो एबा पार पारथि बिदि जायो आरो जोङो औ नंगौ।
माने ओ स्नि सान जोबनायनि उनाव स्नि सानाव जोङो माने मोसानाय बायदिसिनाफ्रा जोबजोबा बेखौ जायो आरोना जयैनो।
औ औ नंगौ नोंथां आरो आरो जों बेयाव ओ जे बर' आइजो फोरा गानना गाननाय जि जोम बेखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानो हागौ
नंगौ औ
जेरै बर' आइजोफोरा गाननाय दख'नानि गाबानो जाबाय गोमो दख ना आरो फास्रा आर'नाइ गोजा ब्लाउस गोजा आरो हौवासाफोरना गोथां गोथां गाबनि गोद ओ गोथां गाबनि गामसा बो ओ आर'नाइ आर'नाइ आरो गिन्दि गस्ला बिदि गाननानै बय ज' ज' मोसाहैयो आरो ओ बेजों लोगोसे जोङो दामग्रा दे गोबां रोखोमनि जों लाफायो आरो जेरै खाम जथा सिफुं सेरजा गंगोना आरो औवाजों बानायनाय थरखा बेखौ लाना मोसायो आरो औ थाय दानि जुगाव बेफोरखौ नुनाया एसे खमायबाय आरो दानि जुगाव ओ बक्स एबा केसेट लानानानैसो मोसायो आरो बांसिन
नंगौ नंगौ माने बिनि ओ खमायनायनि जाहोना जाहैबाय माने आथिखालनि सुबुंफोरा माने गोबाङानो ओ माने दामनो रोंला बानायनो रोंला बेखौ माने सिफुंफोर खौ दामनो रोङा सेरजा दामनो रोङा ओ लोगोसे खामखौबो माने दामनो रोंला आरो बे दामनाय दामनो गोरोंनि आंखालावबो माने माखा माखासे जायगाफोराव ओ बेफोरबायदि माने आलादा बक्स साउन्ड बक्स बायदिफोरखौ माने बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय बायदि मोनो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथां बिदिबा जोंनि समाबो जानोसै औ नोंथां नोंथांजों रायलायनांगौ आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आं नोंथांनिफाय बायदिसि ना मोनथिना मोनबाय आरो नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां आंबो नोंथांनिफ्राय मिथिबाय औ
औ नोंथां गोजोन्थों